औ नोंथां
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो दं आं नोंथां नोंथाङालाय?
ओ खोनादों खो नादों।
अ
दायो नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ नंगौ फ्रियैनो दं।
ओ बिदि ब्ला आं हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो होननानैसो कल खालामनायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथांजों उम ओ जो जोंनि बर'फोरनिनो माखासे मा होनो आसार खान्थिफोरनि सोमोन्दै एबा बर' माहारिनि गेजेराव मा मा फोथायनाय दं बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
ओ मा होनदों नोंथांङा?
ओ नोंथांजों जेनेबा बर' हारिनि आसार खान्थिफोरनि सोमोन्दै एबा बर' माहारिफोरनि गेजेराव मा मा फोथायनाय दं बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां माखासे फोथायनाय फोर दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो ओ दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फोथायो एबा माखासे ओ नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा? नों मि
ओ नोंथाङानो सिगांग्रो फोरमायदो नामा नोंथां
अ जागोन दे बिदिब्ला ओ जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेरावथ' गोबां माखासे फोथायनायफोर दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जेरैबायदि मा होनो बर' माहारिफोरा गो दो गोदोनिफ्रायनो माखासे धोरोम फुजिनानै थांना थाबोदों लोगो से बेफोरबायदिनो संसार जानायाव मा माखासे आसार खान्थि एबा नेमफोरखौ मानिनानै एबा फालिनानै संसार जाबोनायखौ नुनो मोन दों नङा होमबा नोंथां?
आ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो बर' माहारिफोरनि गेजेराव दिनैसिमबो दङ जे माखासे मा होनो दावसिन दावला गाबनायफोरखौ लानानैबो न'खराव खैफोद जायो होनना फोथायनाय। लोगोसे मा माखासे बेफोरबायदिनो मा होनो माखासे फाफ फोर एबा सोरखौबा माबा मोनसे दाय फोदोफोर मावोब्लाबो फाब नाङो होनलायनाय माखासे फोथायनायफोर दं नङा होनोमबा नों
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो बर' माहारिफोरनि गेजेराव बे आसार खान्थिखौनो ओ माखासे सुद्रायनाय एबा उद्रायनाय माखासे खान्थिफोर दं जायखौ बुङो बाद खान्थि होननानै नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
औ। बे बाद खान्थिफोरखौनो गासै बर'फोरनि गेजेराव मोनबा खान्थिखौ मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेरैबायदि आगर औ जेरैबायदि आगर बाद फंसल' बाद दाउखि बाद आरो मामोन खौलोबोद बाद आरो खावालि बाद। बेफोर दङमोन ना औ दा बै फोर बादफोरखौ जेनेबा जाय माबा मोनसे खामानि एबा गोरोन्थि खामानिफोर मावोब्ला बैफोर माखा खासे बादाव गोग्लैयो होननानै जों फोथायनाय दङमोन नङा होमबा नोंथां?
औ फोथायो नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नाथाय आथिखालनि मुगायाव बैफोर गासैबो मा होनो जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेरावबो बेफोर बाद खान्थ थिफोरा एसेबां माने बाहाय जानायखौ नुनो मोनलिया नङा होमब होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां थारैनो।
औ। ओ आरो बेनि अनगायैबो माखासे मा होनो ओ माखासेफोर फोथायनाय दंबावो जेरैबायदि ओ सोरनिबा न'खराव मानसिफोर थैयोब्ला बैफोरनि न'ख खरनि सुबुंफोरा मालायनि न'खराव थांनो मोना एबा हाबनो मोना। बैफोरबायदि माखासे फोथायनायफोर दङमोन नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जेरैबायदि जेनेबा बै थैनाय न'खरनि सुबुं माहारिफोरा ओ दस दिन एबा दसा बायनायनि उनाव दस दिननि उनावसो गुबुननि न'खराव हाबनो मोननाय बेफोर माखासे फोथायनाय दंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौबो मा होनो आ सानथामसिम गाहामल' मानिनायखौ नुनो मोनसै।
औ ओं माने गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय आरो नोंथां दानि दिनाव माने ओ गोदोनि दिनाव जेरैबायदि फालियोमोन बेबायदिथ' फालिनाय जालिया आरो नोंथां।
औ। थारैनो मा होनो बर' माहारिफोरनि गेजेरावबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो एबा सोलोंथाइ मोननायनि थाखायनो बैफोर माखासे फोथायनायफोरा गोजान जालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओ दा आरोबाव माखासे फोथायनाय दंबावो जे माग गो ओ सोरनिबा न'खराव बेरेफुंजानो बा सान ओंखारनाय लोगो लोगो ओ माखासे दावखाफोर गाबोब्ला खैफोद जायो होनना फोथायनाय दं आरोबाव मा होनो मोनाबिलि समाव एबा बिलिफां समाव दाउला गेसेेरोब्लाबो खैफोद जागोन होननानै फोथायनाय दङमोन नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नंगौ ओ गोदोनि दिनावथ' जेनेबा गोबां फोथायनाय दंमोन नङा होमबा नोंथां जेरै ओ हिनजाव नायनो थांनाय बेबायदिनो माखासे खामानियाव थाङोबा मावजि बारस'योब्ला बा नेवलाय बारस'योबा मा बा माबा मोनसे से ओ हमना ला हिनजाव नायनो थाङोब्ला जोंना हिनजाव नायनो थांनाय समाव औवा दाननाय बेफोरबायदि नुयोब्ला हिन्जाव नायनो थांनायाव खौ दोनथ'फिननाय बा गुबुन समफोर लानानै थांनाय बेबायदि दंमोन आरो आरो जेब्ला जों हिनजाव नायनो थाङो अब्ला जोंनिया हिन्जावसाया आग बारनाय हमना ला गावनि न'आव बारनाय जेरै ओ आगदाखै बारोबा लोखि आगसिखै बारोबा बेबायदिनो लखि नङा बा माबा मोनसे बेबायदि फोथायनाय दंमोन आरो।
औ नंगौ आरो बे हिनजाव नायनायावनो। फोथायनाय दंबावोमोन नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि हिनजाव नायनो थांनाय समाव। लामा ससेयाव जि सोंनाय नुयोब्लालायनो मा होनो जिउआ गोलाव जायो होनना फोथायनाय दङमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेफोरबाय बेफोरबायदि हिन्जाव नायनो थांनाय बा रायथि हैैनाय बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
दानि जुगाव बांसिनानो बैफोर मा होनो हिनजाव नायनाय खान्थियाबो एसेनि ओ एसेनिफ्राय एसे नङा गोबाङानो। सोलायबाय होननानै बुंनांगोन बा गोमालांबाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबानो
औ-औ।
थेव्लायबो आसार खान्थिफोरखौ लाखिनो थाखाय। दि दिनैनि मुगायावबो गोबां बेफोरबायदिनो बबेबा-बबेबा जायगायाव बेबायदि हिनजाव नायनाय खान्थिखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओं-ओं।
लोगोसे बर'फोरनि फोथायनाय होनना बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो जे फोथायबोनाय माखासे मोदाय दावदायफोर फोथायबोनाय लोगोसे धोरोम फुजिनायजोंनो मा होनो गोबां फोरबोफोरजोंबो लोब्बा गोनां माखासे फोथायनायफोरबो दङमोन नङा होमबा नोंथां?
ओं-ओं नंगौ नोंथां।
औ। बेबायदिनो मा होनो ओ फोथायनाय होनना बुंबावोब्ला उखुम मोदायावलायनो माखासे गालफा गोजा सिगुनफोरा बायोब्ला बानानै गाब फैयोब्ला एबा उखुम मुदायाव बे गाल्फा गोजा सिगुना बानानै गाबहैयोब्लालायनो बिराद गिदिर खैफोद जायो होननानै फोथायनायफोरबो दङमोन। औ आरोबाव बेबायदिनो मा होनो सिमांफोराव मा होनो ओ मागुर बा ना सिंगिफोर मोनोब्लालायनो सानाय सुनाय जायो बा बेराम आजार फोर जायो होननानै फोथायोमोन नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ।
नाथाय आथिखालावबो बेफोरखौ फोथायो फोथायनाया थेवब्लाायबो गोबां खम। खौ जों नुनो मोन्दों आरोोना नोंथां।
ओं। दा दानि दिनाव माने जोबोद खम जालांबाय बेबायदि खोमसि फोथायनाया आरोना।
औ। आरो गोदोनि समावथ' खोमसि फोथायनाय होनना बुङोब्ला बे दायनि फोथायनाय बेथ' बिराद दंथारोमोन नङा
औ। औ गोदोनि समाव दायनि फोथायनाय होनोब्लाथ' आरो बेखौ बुंनोनो नांला गोदोनि समाव माने बेफोरखौ ओ जायखिजाया खोमसि फोथायनायानो गोबां दङमोन आरो जोंनि ओ समाजाव। नाथाय दानि दिनाव बेफोरो गोबां खम जालांबाय बेखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा दिनैनि दिनाव ओ
गेजेरजोंनि
ओं गासैबो सोलोंथाइ मोननायलाय बेफोरबायदि फोथायनाया जोबोद खम जालांबाय आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
मानो होनोब्ला दिनैनि समाव गासैबोथ' रोङि नंला नालाय बेफोरनि थाखायनो माने बेबायदि ओ सोलोंथायाइनि गेजेरजों खोमसि फोथायनाय आरो माखासे ओ नंखाय फोथायनाय बायदिसिनाफोरखौ जोंनि समाजा गारबोबाय आरो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो।
ओम ओम।
ओ अब्ला नोंथां जोंना थिलानानै होनाय समावबो जोबनानै फैबायमोन ओ। आसा खालामो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय उनफोराव समफोर मोनबावोब्ला सावराय जाासिगोन नामा नोंथां
ओं ओं नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला
औ औ दे बिदिब्ला दोनथ
औ औ